हेल' खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ दा जों सावरायनो हासिगोन ना सावरायनो हासिगोन ना आं मोजाङैनो दङ'
औ नंगौ।
सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङा आंजों दा। मानि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना।
जों दा सावरायगोन बर'फोरनि फोरबोफोरनि बागै। औ।
औ नंगौ।
औ बर'फोरा। मा मा फोरबो फालियो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा।
औ जोंनि बर'नि। दोरोङारि फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जेरै मागो फोरबो। बैसागो फोरबो बेफोरनो गाहाय आरोना जोंनि बर'नि।
औ।
नोंथांङा बे। मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना।
औ। मागो फोरबोआव बर'फ्रा फिथा सावो। बा मागोनि ओ। पुस माननि मासनि पुस मासनि जोबथा सानाव बर'फ्रा। ओ फिथा दैेयो। फिथा सिथाव दो देयो नालेंखरनि नालेंखरनि लारु बानायो। बायदिसिना खालामनाय नुनो मोनो बेनिफ्रायनो मागोनि ओ अमा। हारिबो दान्नाय नुनो मोनो जयै लोगो नांनानै बर' न'खरफ्राव अमा। फिसियो मागोआव जानो थाखाय मागोआ मागो बैसागुआ जाहैबाय जा। नाय लोंनाय निनो थाखाय मिथि जायो आरोखि बायसिना दोरोङारि जानाय लोंनाय। नि थाखथियारि खालामो बर'फ्रा फिथा सिबिंनि लारु नालेंखलनि लारु। ओ। सिथाव थावनि ओ सिथाव एन्थाब फिथा बायदिसिना बानायो लोगोसे। से मागोनि से खालार खालि। ओ फुङावनो सिखारनानै बेलागुर सावनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय बेलागुर। सावनायजों लोगोसेनो बै दिनखालि देरसिनफोरखौ खुलुमनाय उन्दैसिनफ्रा। मा खुलुमहैनाय देरसिनफोरखौ बिदिबो नुनो मोनो फुङावनो सिखारनानै दुगैखांनाय। नायनि उनाव बर' आइजोफ्रा ओ। गोबोर सारनायबो नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायावहाय। बेजों लोगोसेनो औ गोबोरफोरबो सारो। बेनि उनाव जानाय लोंनायखौ जागायो आरोखि।
औ नंगौ जेरै फिथा सौराय। उम लारु गासिबो। बेखौनो जोङो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ। थिग बेबायदिनो जोंनि। मागो फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गाजा गोमजायै। फालिबोगासिनो बा खुंबोगासिनो दङ।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नंगौ बे मागो फखालि जोङो भेलागुरु सावनाय।
औ।
बेखौथ' जोङो फोथायो नङा होमबा। जोंनि बेमार आजारफोरा। उम आरो इयुनाव
जार गाज्रि साननाय बायदिसिनाफोरा बेलागुरनि अरजों खामफाथों होननानै खामफायो होननानै फोथायनाय जायो आरो लोगोसे बेखौबो फोथायोदि मागो समाव फुङावनो सिखारनानै दाउखा नुयैयावनो सिखाराब्ला सिखारनानै गैयाब्ला अलसिया जायो होननानै फोथायनाय दङ नङा होमबा
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा ओ दावहा साबै सायावनो खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै दुगैनानै जों बेलागुरुखौ सावनानै अर सायनायखौ नुनो मोनो आरो ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ
मागोनि अनगायैबो बर'फ्रा बैसागु खाति बैसागुखौबो गाजा गोमजायै फालियो नङा होमबा जोंनि ओ सानजानि बर'फ्रा मागो बैसागु आरो रंजालि बैसागु मोननै खौबो गाजा गोमजायै फालियो नाथाय सोनाबारि बर'फोरनावहाय सोनाबनि बर'फोरखौ बिदिनो मागो फोरबोखौ बांद्राय फालिनाय नुनो मोना फिथा सौराय बानायोब्लाबो बर' ओ सानजानि बर'फोरनि बायदिहाय बिदिहाय गाजा गोमजायै अमा सिथारनाय दाउ सिथारनाय बिदि हाय नुनो मोननो थाङा।
औ नंगौ
औ नाथाय सोनाबनि बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालियो ओ जयै लोगो नांनानै अमा सिथारो अमा जायो फिथा सौराय सावो सोनाब नि बर'फोरना सानजानि बर'फोरनिफ्राय एसे आलदासिन बैसागो आरो मागो फोरबो खुंनाया नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो थिग बेफोरखौनो बेबायदिखौनो सानो जेरै जोङो गोबां बैसागु बोथोराव जोङो रंजायो बाजायो मोसायो मु सुरो थिग बेबायदिनो
उन्दैया देरसिनखौ खुलुमो देरसिना बोर होयो नङा होमबा सैथो दाननि बैसागु बोथोराव रंजालि बैसागोआव सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैयो दिग्लथि बिलाइजों ओ मोखोना बि बिलाइ बायदिसिना थुलुंसि ओ हालदै खाद्रि बायदिसिना लानानै मोसौ थुखैयो नङा होनब दैमाफ्राव मोसौनो फु था फुनो आलादा आलादा गाबनि मोसौनि गङाव थाव फुनो नङा होनोमबा?
ओ नंगौ।
फैनायनि सिगां बेनि उनाव से खालारनिफ्राय जोंना मानसि बैसागो बा गुबै रंजानाया जागायो बेनि सिगांनि मोसौ थुखैनाय बैसागुखौ मोसौ बैसागु बुङो नङा होमबा?
औ नंगौ। थिग बेबायदिनो जोङो मानसिनि बैसागु खालि फुङावनो दुगैस्रां लोब स्रां खालामनानै गेदेरा उन्दैखौ सनमान होयो। बा उन्दैया गेदेरखौ जोङो खुलुमो।
औ।
बेफोरबायदिनो
औ
बे नेमफोरखौ जोङो फालिनानै बे जोंनि बैसा गु बोथोरखौ फालिनाय जायो आरो ना।
औ गाजा गोमजा खाम सिफुं लानानै गामिनि बयबो मोसानो ओंखारलाङो स्नि सानसिम मोसायो नङा होनोमबा?
औ नंगौ।
उन्दैफ्रा उन्दै देरसिनफ्रा देरसिन मोसानो ओंखारलाङो जयै गामियाव मागि हैयो नङा होमबा?
नंनौ ज' ज'नो जों गासिबो ओंखारो
औ।
उन्दैनि उन्दै गेदेरनि गेदेर गासिबो जोङो हानजा हानजा बा थर थर' ओंखारनायखौ नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो गोदोनि गोदो गोदायनि दामनाय देनाय बेफोरखौ ला नानै जोङो
औ
मोसानो ज' ज' ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बायदिसिना
दामग्रा केसेट बायदिसिना बाहायनायबो नुनो मोनो
औ नंगौ बेफोरखौ दानि मुगायाव गोबां नुनो मोनसै।
औ।
औ।
बैसागुनि अनगायैबो आरोबाव बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे फोरबो फोरबोआ जाहैबाय खाथि बैसागो नङा होमबा? औ खाथि बैसागोआव मा मा खालामो नोंथाङा बुंनो ह हागोन नामा?
औ नंगौ बे खाथि बैसागुखौ जोङो औ नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
खाथि बैसागुआव माइ ओंखारनाय समाव जाया हबा फालिनाय जायो खाथि मासावहाय। नङा होमबा खाथि मासाव फालियो। माइफ्रा मोजां जाथों माइनि आबाद दा मोजां जाथों होननानै खाथि बैसागुखौ फालिनाय जायो, मोनाबिलियाव माइ फोथार फोथाराव हिसानसालियाव न'आव आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। बायदिसिना फिथाइ सामथायाइजों बाउनाय जायो, नङा होमबा? थुलुंसि गुदियाव आलारि बाथि सावनाय जायो। न'खरनि आइजोफोरा बा न'खरनि हौवाफोरा बेफोर आलारि बाथि फोजोंहैयो नङा होमबा?
औ नंगौ जों दुब्लि बारियावबो गय जरा फाथै जरा बा बायदिसिना बुट दालि प्रख बे बावथायखौ लांनानै जोङो सथि बा फुजा हैनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
नंगौ नंगौ औ। आरोबाव बर'नि दोरोङारि बेफोर फोरबोफोरजों लोगोसे बर'नि खेराइ फोरबो बाथौ फुजाखौबो नुनो मोनो। नङा हबा बाथौ फुजाजों लोगोसे खेराइ गारजा बायदिसिना होनाय नुनो मोनो खेराइ बाथौजों लोगोसे खेरायाबो दंफायो नङा हबा बाथौ बाथौ धोरोम दों खेराइ मोसानाय हा गारजा होनाय बायदिसिनाफोरखौ नुनो मोनो। नोंथाङा खेराइ मोसानायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ खेराइ मोसानायनि सोमोन्दैथ' ओ ओरै खेराइखौ जोङो मोसानायनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सान्दों। ओ खेराइ मोसानायाव गाननाय जोमनाय ड्रेसनि बागै ओ बे खेराइ मोसानायाव जोङो दख'ना गोमो ब्लाउस गोजजा आर'नाइ गोजा बा फालि गोजजा लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेयाव लोगोसे जोङो खानाइबो हगारनानै खेराइ मोसानाया
औ औ। बर'नि मोसानायाव औ खेराइ मोसानायाव ओ खानाय हस्रानाय नुनो मोनो।
आरो सोरखौबा बे दाहाल दुंग्रि सिबनानै मोसानायखौबो नुनो मोनो।
नंगौ। औ। दाउ थै लोंनाय खामाव बारनानै मोसानाय, खैजोमा हाननाय नङा होमबा बायदिसिना दोरोङारि मोसानाय बर'फोरनाव दङ' ओ
औ।
औ। आरोबाव मा मा मोसानाय नोंथाङा नुनो मोनफेरदों खोन्थानो हागोन नामा बर'फोरनि मोसा नायनि बागै।
मोसानाय होनना बुङोबा जोङो खेराइ मोसानायजों लोगोसे जोंनि बागुरुमबा मो सानायखौबो नुनो मोनदों आरो आरो दा बावै सो जोंनि ओ ओ दान दान बेसेसो थांखोबा दा बावैसो जालांनाय जोंनि बे बागुरुमबा मोसानाया जोंनि मुलुगनाङैनो वाल्ड बुहुम नाङैनो रेकर्ड लाबोनो हा दों नङा होमबा औ थिग बे जि रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरा मोसानानै बाहागो लाफैदोंमोन बे औ नंगौ। मुलुग दरबाराव सहैहोनो हादों जोंनि बे बागुरुम्बा मोसानायखौहाय।
नोंगौ नोंगौ। गार्जा फुजायाबो बर'फोरनिनो मोनसे गोजाम धोरोमा रि मोनसे फुजा बे फुजाजों बे फुजायाव बायदिसिना ओ दाउ बा जुनार हाथारनानै बर'नि फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो। इसोरखौ गोजोन होनो नागिरनाय जायो। समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा।
औ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा जोंनि साव खौ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै
दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ